खोनादोंना नोंथां औ
अ नोंथाङा दायो मा खालामदों
औ आङो ओरैनो दंथ'यो दे नोंथां
अ नोंथाङा दायो फ्रियैनो दं होमबा आंबो दं नोंथां
औ बिदिब्ला नोंथाङा मा आयदानि सायाव सावरायनो सानदों
फोरमायना होनो हागोन नामा आबहावाया जोंना गोदोनिफ्राय लानानै माबायदि ओ गुबुंले नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ औ औ हागोन नोंथां अ नोंथां आबहावा मानिथ' जोङो जि नुबोदों गोदोनि आबहावाया गुबुनमोन आरो दानि आबहावाया गोबां सोलायनो हमदों आरो गोदोनि आबहावाया जोबोर मोजांमोन दानि आबहावाया गाज्रि जालांनो हमदों बेखौ जोङो रैखा खालामनो थाखाय जोङो आबहावा होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि सोरगिदिं जि सोरगिदिं जि नुथाय बेखौनो बुंजायो आरो नों थां ओ आबहावा होननानै बुङोब्ला जोङो जेरै बिफां लाइफां ओ मानसि दुमसि सोर बिफां लाइफां हाग्रा बंग्रा गासैबो बिथिंखौनो नायनानै जों बेखौनो आबहावा होननानै बुंनाय जायो आरो नोंथां जि सोलिबाय थानाय नुथाय बेखौनो औ बिदिनो आबहावाया गोदोनि दिनाव जोबोर मोजांमोन आरो नोंथां दानि दिनाव बे फोरखौ जोंनि देहानि थाखाय आबहावाया गाज्रि जानायनि थाखाय जोंनि देहाफ्रा बांसिन बेमार आजार जानो हमदों बिफां लाइ बिफां लाइफांखौ दानि मानसिफ्रा बांसिन दानफायो बिनि थाखायनो जोंनि बे मिथिंगाया जोंनि आबहावाया गाज्रि जानो हमदों बेखायनो जोङो बिफां लाइफांखौ जों संरैखा खालामनांगौ आरो नोंथां
औ औ मसदो
औ बिदिनो संरैखा खालामनानै ज जोंनोथ' बिफां लाइफांखौबो गोबां खामानियाव नांगौ जायो आरो नोंथां थेवबो जोङो बिफां लाइफांखौ खामानियाव बाहायनानै जोङो गुबुन आरो बिफां लाइफांफोर जुदि जों गायनानै होयोब्ला आरो
औ
दानफायखांनायनि उनावबो जों गुबुन फांसे दंफां दानफायोबा जोङो फांनै फांथाम बिफां गायनानै होयोब्ला जोंनि आबहावाया जोबोर मोजाङैनो थागोन बेखौ आं सानो आरो नोंथां बिदिनो जों ल नङा जोङो गासिबो सुबुङानो जों हारसिंल'बा जानाय नङा बेखौ जोङो गोबां सुबुङानो मोजां खालामनायनि लामा लानांगोन जुदि जोङो जुदि आबहावाया दिनै जिबायदि गाज्रि जादों दिनै मानसिफोरा बेमार आजार जादों बिदिनो जुदि साननैसो उनाव जुदि जों बिफां लाइफां गाैबो खौ जोङो गाज्रि खालामोब्ला दानफायना लायोबा उनाव जोङो बे आफ बे मिथिंगायाव जों थांनानै थानो हानाय नङा आरो नोंथां बिदिनो दानि दिनाव थ जों जों गोबां नुयो दाथ' जोङो एसे गामियाव थायो नालाय बिदिनो गामि नु हिथाइफोराथ' एसे मोजाङैनो दङ नाथाय गोदोनि जेसेबांमोन एसेबांथ' गैला। थेवबो ओ सहरफोराव आरो बांसिन दंफां लाइफां फोरखौ दानफायनाय जायो दानफायनानै जोङो बेफोराव जोङो। गोबाङानो दखान लुदों गोबाङानो इन्डास्ट्रिफोर लुदों। गोबाङानो।
औ।
बायदिसिना रोखोमनि ओ बांसिन जोङो सर फोरावथ जों बांसिन दख दखानफोरखौ नुदों हटेलफोर बायदिसिना लुदों लुनो। लुनायनि थाखाय लुनांगौनि थाखाय। ओ बिसोर दंफां लाइफांखौ गोबां दानफायदों। बेफोरखौ दानफायनानै बिसोरो ओ दखानफोर होनानै जा। दों नंगौ नाथाय जोङो बेफोराव जुदि जों नायनो थाङोब्ला। बेफोराव जुदि जों सहरफोराव जुदि बेरायनो थाङोब्ला जोङो गामिनि साय जुदि सहराव थाङोब्ला जों गोबां ओ बारहावाया जोंना गुदुं जायो आरो। गोबां मोनामला मोनामलि जायो आरो आरो बांसिन जोंनि बेफोराव बांसिन प्लास्टिकफोरखौ। प्लास्टिकफोरखौ जोङो ओ ओरैनो गारलाबायना दोनो जेरै। जेराव प्लास्टिकफोरा जोंना माब्लाबाबो सेवनानै थाङा। बेखौ जोङो मोनसे जायगायाव जमा खालामनानै जुदि सावो सावनानै जुदि सावनानै दोनोब्ला जोङो ओ मोजां जायो बा बेखौ जोङो जमा दोननानै बेखौ जोङो गुबुन मोनसे खामानियावबो बाहायफिनजायो आरो नोंथां। बिदिनो बिफोरो ओ जोंनि जिउआव जोबोन खहा लाबोयो आरो प्लास्टिकफोराबो। बिदिनो जोङो जुदि सहरफोराव जों बिफां लाइफांफोरखौ दानफायोब्लाबो जोङो ओ जिं जिं लामानि जिं जिं जों बिफांफोरखौ गायनो हायो। आरो बेफोरखौ जोङो जुदि गायनानै दोनोब्लासो जोंनि आबहावाया मोजाङै थायो आरो। नोंथां। जेरै जो ओ दाथ' ओ आबहावानि थाखायनो जोङो बेफोरखौ सावनायनि थाखायनो इन्डास्ट्रिफोराव जोङो गोबां फेक्ट'रिफोराव जों खामानि मावो बेयाव गोबां धुङाफोर गयो बे थुङाफोरा जोंनि आबहावाखौ जोबोद खहा खालामो आरो। बेफोरखौ जोङो ओ जोंनो नांगौ बादि नांगौबो जायो जेनेबा ओ आबहावा जों जुदि फेक्ट'रिफोराव दिनै जोङो मोनसे बुस्थुफोरखौ जेरै जोङो दा जे ओ जों जेरै बाहायनाय जेरै गोबां आइजेंफोरखौनो जोङो बेफोरावसो बानायनायनि जायो आरो। बेखौबो जोंनि जिउआव नांगौ थेवबो जोङो बेफोर जायगानि खाथिफोराव जोङो जुदि बिफां लाइफांफोरखौ जोङो गोबां गायनानै होयोब्ला जोंनि थाखाय मोजां जागोन आरो। बेफोरनिफ्राय माखासे नाङि मुवाफोरा जोंनि दैमाफोरखौबो दैमा दंग'फोरावबो जुदि बेफोरखौ फाहायरोबा दैमा दंग'फोरा गाज्रि जागोन बेयाव नाफोरा थांनानै थानो हानाय नङा आरो नोंथां। बिदिनो जोङो गोबां जायगाफोराव नुदों जोङो मबाइलफोरावबो ओ जानबुंफोरावबो जों नुदों आरो नोंथां खायसे जायगाफोराव दं जेरै ओ मेघालयानि मोनसे जायगाया जोबोर समायना आरो बिखिजा जायगाफोरखौ जोबोर साखोन सिखोनै लाखियो बेफोराव जोङो औ बेफोराव फुङाव सिखारनानैनो बिनि मानसिफोरा ओ बिनि मानसिफ्रा ओ मोनसे दाखोरबाबो बिसोरो खनथुमनानै मोनसे जायगायाव दोनो। आरो बथलफोर बाहायनाय बथल प्लास्टिकनि बुस्थुफोरखौ बिसोरो मोनसे जायगायाव जमा दोनो आरो नोंथां। आरोब बिसोरो बिसोरनि जायगाफोरा जोबोर मोजां बिबायदिनो जुदि जों गासैबो जायगानि सुबुं फोरा जुदि बेफोरबादि ओ मोजाङै जुदि लाखियोब्ला बिसोरनि बायदि जुदि जोंबो बिसोरनिफ्राय सोलोंनानै लायोबा जोंनि आबहावाया मोजाङैनो थागोनखौ आं सानो आरो नोंथां। बिदिब्ला नोंथाङा आबहावानि सायाव एसे फोरमायबावनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ
ओ नोंथां फोरमायलां जोबखाबाय माखासे बाथ्राफोरखौ।
औ।
होमब्लाबो आं नोंथांनो ओ फोरमायनो सानदों।
औ औ
औ आबहावायाथ' जोंना गोदोनिफ्राय दासिम जोबोद सोलाबाबा सोलायबोबाय नङा ओमबा नोंथां। जिथु गारज्रिनिफ्राय गारज्रि जानानै फैबाय दा जोंहा जोबोद बेबायदिनो जेंना जानानै दङ जितु जोंनि बनायनाय सुबुं माहारिनि गोबां बायदिसिना रो खोम ओ जिथु फेक्टरि बिदिनो गारि मथ फोर गोबां माने बेफोर बनायनि जाहोनै जोंनि माबाया आबहावाया गारज्रि जालांनो हमबाय आ ना नोंथां औ। आरो बेबायदिनो गोबां जोंनि बो बे गारि म फोरनि खारनाय उखुन्दै गनायफोरा जोंनि आबहावाखौ बांसिन गारज्रिनिफ्राय गारज्रि खालामनो हमदों मानो होनोब्ला जोंहा बेबायदि गेस उखुन्दै गयोब्ला जोंहा बांसिनफ्राय ओ बिदिनो जोंहा गुबुंले जालांनो हमो। आरो नोंथां होननाय बायदि बे मेघालय एबा शिलं जायगाया जोबोद समायना साफा दै दोनो आंबो बेवहाय बेबायदिनो भिजित खालामखांबाय नोंथां। आंबो मिथियो बिसिनि जायगाफ्रा माबायदि साहा फाहा दोनो।
औ
दिसिप्लिनयै सोलियो आं बेखौहाय ओ नोंथाङा दसे फोरमायनो सानदों माने औ। औ मानो होनोब्ला बिसिनि ओ जायगाफ्रा ओरैबायदि साफायै दोनो। ओरैबायदि मोजां माने बिसोरो लेथ्राफोरखौ ओरैबायदि गारा जोंनि ओनसोलावसो जोबोद बि बिब्दिनो गारलाबायो लामा सामा नाथाय बिसिनि ओनसोलाव जों बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोना मानो होनोब्ला ओ बेबायदिनो बो बिसोरनि ओ मानसिफ्रा ओरैबायदि मोजाङै सोलियो डिसिप्लिनखौ लानानै सोलियो जितु गावसिनि जायगाफ्रा ओ जायगा साब सि खन लाखियोब्ला माबायदि मोजां जागोन ओ मागोन बे खौ होननानैसो सानो आरोना आरो जों जोंनि जायगाफोरखौ जों मोजां लाखिनाया जोंनि थाखायनो मोजां नङा होमब्ला? जोङो आबहावा एबा गुबुंले जानायनिफ्राय जोङो बासिनायखौ जों मोनगोन आरो जोंनि बारहावा फोराबो गारज्रि जानायनिफ्राय जोङो होबथानाय जों मोननो हागोन आरो आरो जोंनि खिन्टु गोबां बेबायदिनो टाउन सहराव जों नायो ब्ला जोबोद लेथ्रा नङा ओमबा नोंथां बेबादिनो ओ फेक्टरिनिफ्राय बनाय जानाय गोबां ओ प्लास्टिक बथलफोर एबा लेथ्राफोर बेफोराव दैफोराव गार गारनानै गोबां मुवा लेथ्राफोर खालामलाबायो बेनिफ्रायनो गोबां ओ गुबुंले जानानै जोंनि आबहावाया गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जालांनो हमदों। मानो होनोब्ला बेबायदि जों खालामो ब्ला जोंनि देहाफोरावहाय जोबोद खहा गोग्लैयो नोंथां जिहेथु जोंनि देहाफ्रावहाय बेबायदिनो जोबोद ओ बेमार आजारफोर जानो हमो। मेलेरिया बेफोर आरो बै थाम्फैफोराबो बेनिफ्रायसो ओ लेथ्रा एबा प्लास्टिक माबा माबि गारनायनिफ्रायसो बांसिन जानो हमो जोंनि देहाफ्राव जोबोद खहा खालामो बेफोरो आरो जोङो दंफां लाइफां दान थांनायनि जाहोनैबो जोंनि आबहावाया एबा ग्ल'-ग्लबेल वारमिंआ गरमनिफ्राय गरम जालांनो हमदों जोंना होनब्लाथ' जों गोबां बिबिदिनो हाजो हाला जों दानफायजोबना जोबबाय नङा होमबा नोंथां?
औ औ
जोङो बेबादिनो जिब जुनार थानो जायगा गैलाय लायै खालामबाय माने जोंहा बे जोबोद मानसिनि थाखायबो खहा एबा जिब जुनारनि थाखायबो खहा ओंखायनो जोङो दंफां लाइफां दान फायनायखौ जों होबथानो नांगोन अब्लासो जोंनि इनभारमेन्टआ मोजां जागोन अब्लासो जोंनि नेचारेलफ्रा मोजाङै थागोन आरो उन फिउचाराव फैनाय सुबुं माहारिनि थाखाय जोङो दंफां लाइफांखौ जों गायफिननो नांगोन अब्लासो जों अन्थस'खौहाय जों बिदिनो ग्लबेल वार्मिंफ्रा जोंनि एबा एयार पलिउसनफ्रा बांद्राय बेफोरबायदि जाया जिहेतु जों बेफ फोरखौ हमथानो नांगोन आरो ना नोंथां
औ औ
जे जों मोजांखौ जानायखौ जों नुनो मोनगोन दा बुंनो थाङोब्लासो जोंहा गोबांल' दा दा जोंहा टाइमाबो जाना होबाय नोंथाङा दे जोंङा दासो सम होनायनि थाखाय नोंथां गोजोननाय थाबाय दा जोंहा समाबो जानानै फैबाय।
औ नोंथां गोजोन्थों नोंथां।
औ गोजोनथों दे